औ नोंथां खुलुमबाय औ खोनादों नोंथां।
औ। आदसा नोंथां आं बे दा फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं दा नोंथांजों बे बेखार जेंनानि सोमोन्दै दान्दिसे सावरायनो सम मोनगोन होनना आसा खालामबाय।
औ मोनगोन नोंथां।
ओ बिदिबा जोङो सावरायनोसै नङा होमबा? आं दा नोंथांनिफ्रायनो मिन्थिग्रोनो लुुबैदों जे जे बेखार जेंना मानि थाखाय बेबायदि जायो नोंथाङा आंनो बेखार जेंनायनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनो हागोन ना?
दा
औ।
गोबां जायनि थाखाय जोंहा बेखारनि जेंनाया बारग'नोब्ला जोंहा जाखिनि मावनो गोनां हाबाफारि उन्दै समनिफ्रायनो जोङो जाखि नि हाबामाफारिखौ जोंहा गावनि थावनि सायाव बिबान लाखिनानै एबा जिमिदारि लाखिनानै जोङो बे उन्दै
औ।
खामानि नायनो रोंनांगोन मावनो रोंनांगोन नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना औ। जायनि थाखाय जोङो मावनो गोनां हाबाखौ जोङो मावनांगोन सोलोंनो गोनां हाबाखौ जों सोलोंनांगोन ओआ होमबासो जोङो बेखार जेंनायाव गो लैनाय ना नोंथां दा नोंथाङाबो फंनैसो बे खार जेंनानि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोथां हागोन आतसा दा‌ ओरैबायदि खिनिखौ बुजिबाय जे बेखार जेंनाया मानि थाखाय जायो नोंथांनिखो आं एसेबाबो बुजिबाय दा आं बुंनो सानदों आरोना जों बेखार जेंना होनोब्ला बेखार जेंनाया माने ओरैबायदि जायो दा जोङो सिगांनि समाव जोङो बां बायदि बेखार जेंनाखौ नुवामोनहा बयबो खामानि दामानि बयबो गावबा गाव खामानियाव जों बिजि जाना थानायखौ जों नुयोमोन नुनो मोनोमोन आरो नाथाय नैबे दा बे समाव सुबुं अनजिमायाबो बांनो हमबाय माखासे खामानिफोराबो खमायनो हमबाय जायनि थाखाय जोङो हा सानब्रै सानबा मावनो गोनां खामानिखौ दायो आजिखालिथ' जोङो मिसिंनि जुग जाबाय नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
सानब्रै सानबा खामानि गोनांखौ मानसि मावनो गोनांखौ जोङो मिसिनजों माने एक घन्टा बा दुइ घन्टायावनो फोजोबनो हायो आरो
औ
जाय खामानिखौ जोङो जाय खामानिखौ जोङो माने सानब्रै सानबा मावनो उस मानसिया मावोबा सानब्रै सानबा लायोमोन आरोखि दा बेखौ जोङो मेसिनजों मावनानै जोङो सान एक घन्टा बा दुइ घन्टायावनो जों फोजोबनाय नुयो आरो दाना दा बैफोरखौ मिसि- नजों मावनायनि थाखाय माखासे खामानि मावनानै जाग्राफोराबो खामानि मोनला ओरैनो बेखार जानानै थाबाय नोङो हमनानै दा मोनसे जे लामा बानायबाय दानोथ' सिगां लामाफोरखौ जोङो मानसियानो मावोमोन ओ दा जोङो नुनो मोनो जे लामा दोंसे बानायनोबा जोंनो मानसि साथाम बा साब्रै बिदिनोल' गोनांथि जायो
औ औ
खौ मिसिंआनो गावनो मावलांजोबखायो आरो दा बैफोरावथ' जोङो जुदि मिसिन बाहायामोनबा माखासे बै मावनानै जाग्रा सुबुंफोरा बेफोराव जोङो खामानि मोनोमोन आरो दा बेफोराव जोङो मावनानै जोङो जिउ खुंनो हायोमोन दा बैफोरखौबो मेसिन हरनानै जे मेसिनजों मावो बेहाय माखासे जे खामानि मावनो जानानै फरफ्राबो माने बेखार जानानै थानांगौ जाबाय आरो आरो मेनलि जाहोना बेनो जे जोङो अन्नानै दा फरायफुबाय थानायफोर बांसिन बुंनो सानदों दा बेसिबां दङ फरायनाय जायफोर मेट्रिक पास जानाय हायार सेकेण्डारि पास जानाय डिग्रि कमप्लिट जानाय बिथां बिथांमोनाबो आजिखालि बेखार जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो मानो होनना बुङोब्ला जोङो ओरैबो जाया ओरैबो जाया जाना थाबाय आरो जोङो जोङो माने एम इ स्कुल निफ्राय बा एल पि स्कुल निफ्रायनो जोङो फरायबोबाय फरायबोनानै जे जोङो थांखि गैया आरो जों फरायनायाल' दं फरायनांगौ नालाय फरायगोनल' आरोखि खिन्थु थांखि गैया फरायनानै जे आं मा जाहैगोन जों बेखौ थांखि लाया आरो दा नोङो एम इ स्कुलनिफ्राय फरायै फरायै फरायबोबाय नों
हायार सेकेण्डारि कमप्लिट खालामबाय दा नों डिग्रिखौनो कमप्लिट खालामबाय थेवबो नोंनाव जेबो थांखि गैया दा नोङो एफा गिदिर फरायनानै दा नों मा जानो? जेबो थांखियानो गैया नोंहा दाना साख्रि बाख्रिबो मोनला। थांखियानो गैखाया नालाय साख्रि बाख्रिबो गैला जायनि थाखाय नोङो ओरैबो खामानि मावनो बाबाय ओरैबो खामानि मावनो बाबाय साख्रिबो मोनला दा मा जायो बेसोरबादि मानसिया दा नोङो गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनांगौ जायो आरो। दा नोङो गुबुन रायजोआव जुदि नोङो खामानि मावहैबा नोंहा इयुनाव जेबो जाखाला आरोखि मानो होनबा नोङो सासे बेहाय लेबार महरैसो नों हाजार डिग्रियानो फराया मानो हो नोङो सासे लेबार बायदियैसो खामानि मावनांगोन जागोन आरो। दा नोङो बे गुबुन जायगायाव नों मालाय बेसेबां गोेबाव मावनो हागोन। दा नों बोसोरथाम बोसोरनै बोसोरबाखौनो मावना फैबाय नोंथ' गावनि जायगायाव फैफिनखागोन सानसे समाव। दा जुदि खामानि मावनानै फैफिनखांनानै जुदि न'आव फैफिनो अब्ला बिथाङा जेरावबो जाहैला आरो। हालावबो थांला जेरावबो थांला आरो दा बैफोरबायदिनिफ्रायबो जोङो बे खार जेंनाखौ जों नुनो मोनो आरो मानोना जोङो फरायनायजोंबो लोगोसे माखासे बे बेखार जेंना सोमजिखाङो जायनि थाखाय नोङो गाव एफा खस्थ'यै जों फरायबाय फरायनायनि उनाव जोङो जेबो मोनाबा बेफोर माने बेखार जाहैयो आरो। दा बेखार जेंनाखौ सुस्रांनांगौ होनोब्ला जोङो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जोङो बिजि जाना थानांगोन आरो नोङो जा थांखि खौ लादों नों बेखौनो होसोनांगोन हो जाय जाय फरायनाया मा थांखि लानानै फरायदों नोंथाङा बे थांखिखौ नोङो जाफुंहोनोबा नों नाजाथारनांगोन। बेफोरबायदिजोंबा बेखारा एसे खमायगोनखौ आं नुयो आरो। दा नोंथाङाबो एसे हायोबा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथांनिफ्राइ बेखार जेंनानि सोमोन्दै गोबां मिथिनो मोननानै आङो नोंथांखौ साबायखर जासि नों बिदिनो आंबो नोंथां बायदिनो जा हायो फंनैसो फोरमायनो सानदों आङो नोंथां। बेखार जेंना होन्नानै बुंओल्बा जोंहा गोबां बर' फिसा एबा बर' लाइमोनफोरानो गोबां सुबुंफोरानो बेखार जानानै दङ। दिनै दा बावैसो नोंथाङानो होनबाय हाबा एसेबां गिदिर फरायनानैबो बेखार बेखार जानानै दङ। नाथाय एसेबां गिदिर फरायनायजों लोगोसे जोङो माबा मोनसे स्किल एबा माबा मोनसे कर्स सोलोंनाय लालांफायोब्ला जोङो नाथाय लालांफानानै जोङो जुदि उनावहाय साख्रि बाख्रि मोनाब्लाबो जोङो मोनसे स्किलजोंनो जोङो सोलोंनो हानाय मोनसे गोहो जानानै फैयो दा बेनिखायनो बेखार दा जिखिनियाव उन्दै उन्दै बिनानाव लाइमोन लाइमोनफोरा जोंहा जुदि फिसा फराय नानै लोगोसे माबा मोनसे स्किल सोलों लाङोबा जाहाथे उनाव साख्रि -बाख्रि मोनाब्लाबो मोनसे नङा मोनसे खामानियाव जाफुंहैगोनखौ आं आसा खालामो आरो नङा होमबा नोंथां जायनि थाखाय थाखाय जों बेनिखायनो जोंहा दिनैनि दिनाव बेखारा गोबां बांनो हमबाय। थिग बेनिखायनो जोंहा मोनसे नङा मोनसे स्किल एबा मोनसे खामानिफोर सोलोंनानै जोंहा मावनो गोनां जायो बेनिखायनो जोंहा दानि दिनाव बेखार -बेखार थाबा बेखार एबा गावनिनो गोबां गावनि जिउआव गावनि लाइफआव गावनि जिउखौ खुंलांनो गोबां खस्थ' जायो। जायनि थाखाय जोंहा बेनिखायनो सोलोंनो गोनां समाव गोबां गोसो होनानै सोलोंनांगोन फरायनो गोनां समाव गोबां फरायनो गोसो होनांगोन जायनि थाखाय हब्लासो जोंहा गावखौ सासे राफोद सुबुं दाहैनो हागोन इयुनाव जाहाथे गावहा बेखार जाहैनो नङा जाहैनो मोननाय नङा जोंनि बिमा बिफाफ्रा मोजां फरायनाय थिननायाव सोलोंना लानो थिननायाव जों गासिबो फिसा फिसौफोरा सोलोंनानै लानांगोन गियान गुनि जानो हानांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा नङाब्ला इयुन लाइफ खौ गावखौ माबोरै राफोद खालामनो गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय जोंहा मोनसे ओ जोहा हाजासे खस्थ' फैयो लाइफ आ बे खस्त फोरखौ जों सौफसिनानैसो जोङो सासे मानसि मोजां जाहैनो हागोन जायनि थाखाय जाहाथे बेखार जेंना होननानै बुङोब्ला जेराव जोंहा उन्दैनिफ्रायनो जोङो मोजां बिमा बिफा फोर बोसोन होनायखौ लायालासिनो एबा मानसि गिदिर गिदिर मानसिफोरनो बुजायनायखौ लायाबालानो फरायनाय टाइमाव फरायालासिनो सोलोंनाय टाइमाव सोलोङा लासिनो जोङो सोलोङाब्ला जोङो इयुनाव गावखौनो सासे बेखार जेंना जाम्बा होननानैसो बुहुमाव सुबुंफोरनि सिगाङाव सिनायथि होनाय जागोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेनिखायनो गावखौ सासे राफोद सुबुं जानो थाखाय जोंहा गोबां आयदा दङ थिग बेनिखायनो उन्दैनिफ्रायनो जोङो फरायनायजों लोगोसे मोनसे नङा मोनसे स्किल सोलोंना लानो हायोब्ला जोंहा जाहाथे बेखार साख्रि बाख्रि साख्रिखौथ' दानि जुनाव गोबाङानो मोनो गोबाङानो मोना जायनि खाफालावसो दं जायनि खाफालाव गैया खाफालाव गोनांफ्रा मोनबाय खाफाल गैयैफ्राथ' मोनसे नङा मोनसे साख्रि बाख्रि मोनैफोराथ' मोनसे नङा मोनसे बिजनेस एबा फालांगि मावनानैथ' जाखानांगोन थिग बेनिखायनो खायफाफोरखौ बेखार लाइमोनफोरखौ जाहाथे बेखार जेंनाजों भुगिनायफोरखौ आङो ओ खावलायनो सानोदि मोनसे नङा मोनसे स्किल सोलोंनानै एबा मोनसे नङा मोनसे बेफार फालांगिफोर मावनानै जानो जागोनखौ आं आसा खालामो जायनि थाखाय बेखार राव जाहाथे रावबो बेखार जेंनाजों दा गोफबनानै थाथों रावबो बेखाराव दा गोलैथों गावनि न'खरखौ मोजांङै मोजां सामलायनो हाथों जाहाथे बेखाराव बेखार जायोब्लाथ' नोंथाङानो मिथिखायो दानि दिनाव बेखारा रावजों बो रावजोंबो जोंबो बुहुमनि सुबुंजोंनो मुगैजायो नासय जायो मिनिजायो थिग बेनिखायनो गावखौ गुबुननिफ्राय रेसपेक्ट एबा सनमान मोननो थाखाय गावखौ गिबियावनो सोलोंनानै गावखौ राफोद ला खालाम खालामनो लाग्रोनांगोन गुबुनखौ बुजायनोबा गाव जेरै गाव गियाननि जाग्रोनांगोन थिग बिदिनो गाव गुबुनखौ फोरोंनो गाव गोरों जाग्रोनांगोन गाव बेखार जो नि जाहाथे बेखारजों दा भुगिदों दा बे से बे सम बे गुसुं सम नोंथांखौ लोगोनानै दाथ समा जाबाय नोंथां नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
आंबो नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय मानो होनोबा नोंथ थांबो बेखार जेंनानि थाखाय आंनो गोबां माखासे गियान होबाय। बेनि थाखाय नोंथांखौबो रोजा रोजा साबाखर थाबाय दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय जोंना उनाव लोगो मोन लायफिनबा मोजां रायलाय फिननोसै ने उम जागोन दे।